औ नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ?
आं मोजाङैनो दङ।
औ। बिदिब्ला आङो नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो दा जोंनि बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै आङो हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो औ दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिनो जोंना दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' दा बिदिनो जोंनि बर' गोबां लाइमोनफोरा एबा' जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाउ अमा फिसिनानैनो गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो एबा ओ राङारि बिथिङाव जोबोर जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो ओ जोंनि बर' न'खराव दानि मुग गायाव बेयाव गासैनिबो न'खराव जोङो दाउ अमाखौहाय नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
जेरैहाय ओ जोंहा ओ दानि मुगायावहाय सोरखारनिबो बिदिनो बायदिसिना दाउ फिसिनायनि एबा अमा फिसिनायनि हांसो फिसिनायनि बायदि बायदिसिना स्किमखौ जोङो लाबोनो हायो आरो जोंहा थाइसेबो रां खरसा गैयालासिनो जोङो बेफोर खामानिखौ मावनो हायो। जेरैहाय जोंहा अमा फिसिनायनि बिथिङावनो होन जोंहा अमा फिसिनो होनोब्ला गावनि आखायाव रां गैयाब्लाबो दानिया जोंना सोरखारानो होखायो। बिदिनो जोंना अमा फिसिनानैहाय गोबां सुबुङानो गावनि जिउखौ दालांगासिनो एबा रां हारि बिथिङाव गोबां जौगासारलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। गोबां सुबुंखौनो अमा फिसिनानै जाफुंसार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिदिनो जोंना अमा फिसिनाय होनोब्ला गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनायखौ जोङो जोबोर ओ गोबां सोलायबोनायखौ नुदों एबा गोबां गुबुन गुबुन गोदान गोदान आदब बाहायनानै जों दानि मुगायाव अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
औ जोंहा गोदोहाय अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंनि आबै आबौमोन खौ जोङो नुयोमोनदि जोंहा न'आव अमा मासे एबा मानै बांसिनानो जोंहा माथामखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो बे अमा माथामखौ लानानैहाय जोंहा। बिदिनो अमाखौ लाबोनानै गुन्दै दाना गुन्दै बिदिनो जोंना थास' बेनि अनगायैबो ओंखाम खालाय न'आव जानाय ओंखामनि आरो मैगं थाइगंनि बिगुर बेफोरखौ होनानै जोंना अमाखौ फेदेरोमोन आरो ओ खायसे खायसेयाथ' जौ संनायनि अफ्रि बायदिसिनाखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो औ बेनि जाउनाव जोंनि अमानि देरनायाहाय जोबोर खम ओ जोबोर खमै देरो एबा गो-गो-गोदोर जानो थाखाय गोबाव सम लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
नोंगौ नोंगौ।
नाथाय जोङाहाय दानि मुगायाव अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बे अमाखौहाय ओ द' दान एबा स्नि दानावहाय गिदिर खालामनानै फाननो हानाय फाननो हानायसिम लाङो जोंहा बिदिनो जोंहा दानि मुगायाव अमाखौ फिसिनो लाबोब्लाथाय जोंना लाबनाय लोगो लोगो गोन बायदिसिना भेक्सिन होनानैहाय जोंना गोबां ओ भिटामिन गोनां आदारखौ होनाय जायो जेरै जोंहा सापर पालिस बिदिनो बायनानै मोननाय गुन्दै एबा दाना बेफोरखौ होनानैहाय जोंना अमाखौ फियो आरो बेनि गेजेरावबो जोंहा ओ हाबथा हाबथा जोंहा अमानो ओ बायदिसिना मुलैफोरखौबो होनाय जायो। बेनि जाहोनावनो अमाया गोबां भिटामिन मोननायनि जाहनाव अमाया थाबैनो देरो एबा दस स्नि मास मा ओ माहायावनो जोंना अमाया फानजानाय जायो। बिदिनो अमाखौहाय फिनानै जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां ओ रां खामायो। आरो बे अमा फिनायनि खरसायाबो गोबां खम जायो। बिदिनो आरो बे अमाखौ लानानैहाय जोंहा गोबां सुबुङानो फिसा जागि होनानै बे फिसाखौहाय दान मोनथाम एबा मोनब्रैनि उनावहाय गोबां बुरजा बुरजा राङाव फानना फाननायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङाबो औ दाउ फिसिनायनि बागै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ जोंनि आरो जा आथिखालनि जा सुबुंफोर बेयो बेफोरबायदिनो सोरखारि साख्रिनि सोलायै जोङो जा फार्मिं फार्मिं लाइनाव मोनसे मानसिफोरखौ आङो गोबां थांनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ गोबां जौगासार एबा साक्सेस जानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो ना। दाव ओ अमा फि ओ नोंथाङा अमा फिसिनायनि सोमोन्दै गुसङै बुंबाय आं नोंथाङा सोंनाय लेखायै दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै आङो ओ फंनैसो बुंनि। जोंनिया ओ दानि आथिखालनि जा बिगियान ओ जौगानायनि आरो ओ गोजौ सोलोंथाइजों सुबुंफोरनि मोननायनि गेजेराव जोङो दिनै जा फार्मिं जा सुबुंफोरनि दाउ आबाद मावनाय जोङो खौ गोबां जौगासार जानाय नुनो मोनदों आरो, बेनिफ्राय जोङो जोङो दाउखौ माबोरै फिसिनांगौ? होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालनि समाव जोङो दुब्लि फोथारनि गेजेराव जाय जायगायाव अखा हाब्लाबो दैया जमा जाया। बेफोरबायदि जायगायाव जोङो जों दाउनि फार्म एबा दाउनि न'खौ जोङो लुनाय जायो आरोना। मानोनना दाउवा अखा एबा बेफोरबायदि दै लोमनाय जायगायाव गोबां थाबैनो गोबां बेक्टेरिया एबा भाइरासफोरा बिथां जा दाउ दाउनियाव सनन्देरनायखौ जों नुनो मोनो, बेनिखायनो दाउखौ जाहाथे दावउनि जा दोनग्रा न' बेयाव दै हाबा बेखौ नोजोर होनानै जोङो गोजौ जायगायाव बे बे खौ नुनाय जायो आरोना। बिनिफ्राय जोङो दाउ फिसिनायखौ बुङोब्ला जोङो गोबां अ जोथोन लानांगौ जायो जाहाथे बेमार आजारा ओ थाबैनो दाउनियाव सन्देरा बेनिखायनो जोङो
औ।
खायफा सुबुङा न'आवनो ग होनोनानै एबा न'आवनो जा आथिखालनि जा मुगायाव अ बिीमा नाङा ज फसेनो जोङो मेसिनजों दाउदैनिफ्राय दाउ फिसा ओंखारहोनो हानाय जोङो जानानै फैबाय। बेनि थाखायनो जोङो नैजि नैजिनै एबा नैजिब्रै साननि गेजेरावनो जोङो दावउदैनि ओमफ्राय दिनै दाउ दाउ फिसाखौ जोङो दिहुननो हानाय जानानै फैबाय आरोना बिनिफ्राय खायफा सुबुंखौ नुयो ओ एसेबां गोदोर मेसिनखौ ओ बिथाङा बायख'नो हाया। बेनिखायनो ओ बिथाङा गलानिफ्रायनो एबा ओ गुबुन फायखारिफोरनिफ्राय बिथाङा दाउ फिसा खौ बायना लाबोनानै ओ फिनायखौ नुनो मोनो आरोना। फायखारिनिफ्राय ओ बायख'नानै बा जि बा ब्रैजि राङाव बायख'नानै लाबोनाय ओ दाउ फिसाखौ जोङो गिबियावनो ओ गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेरै जोङो लाबनायनि सिगां जोङो ओ मोन मोनसे कारटन एबा ओ जोङो थिंनि
औ। हेल'। हेल'।